अ हेलौ
नोंथांखौ बे बेलासिनि गोजोन हामलायनाय बाहरनाय थाबाय
औ खुलुमबाय आंनिफ्रायबो बे गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिग्रोनाय थाबाय
औ दा जों सावरायनो लानाय आयदायानो जादों इन्टारनेट नि बागै ओ इन्टारनेट बुङोब्लाथ' दायो दानि मुगायाव बयबो मिथिखानाय इन्टारनेटआ माबायदि खामानि मावो माबायदि जोंनि बे जिउआवहाय माबायदि खामानि खामानि मावबोगासिनो आंनि बादियैब्ला आं सानो आरोना इन्टारनेट इन्टारनेटआ जोंनि बे सुबुं माहारिनि जिउ खुंनायावहाय जिउ खुंनायखौ गोरलै खालामबोदों होननानै मानोना बुंनो थाङोब्ला ओ इन्टारनेट बाहायनाया सासे गावनि मानसिनि सायावसो आरो ना ओ गावनि सायावसो ओ जुदि इन्टारनेटखौहाय मोजाङै बाहायोब्ला बियो गावनि थाखाय मोजां आरो जुदि गाज्रियै बाहायोब्ला बियो ओ जिउआवहाय गोबां खहा खालामनो हागौ आरोना जुदि जोङो मोजाङै बाहायोब्ला जोंहा जोबोद मुलाम्फा जागोन आरो जुदि गाज्रियै बाहायोब्ला गोबां खहाफोर जागोन मुलाम्फाफोर बुङोब्ला जों गोबां बे बेबायदिनो नुनो थाङो जेरै ओ फरायसाफोर ओ जायफोरा बेबायदिनो फरायसालियाव थाङो आरो फरायसालियाव सोलोंनाय बाथ्रा फोरखौहाय जायखौ बुजिखनो हाया जायखौ फोरोंगिरिफोर बुजायनायाव बेबायदि बुजिखनो हाया बेफोर बाथ्रा फोरखौ बिथांमोना इन्टारनेटाव बा गुगोलफोराव बेबायदिनो सार्च खालामनानै ओ गोबां बाथ्राफोरखौ सोलोंनो हायो आरो बेफोर बाथ्राफोरखौ इन्टारनेटआ ओ जोंनोहाय ओ रोखा रोखायै बेबायदिनो ओ गुवार हैय बेखेवनानै फोरमायनानै होयो आरो बेल नङा नाथाय इन्टारनेटनि जुगावहाय इन्टा-इन्टारनेटनि मुगायाव गोबां बेबायदिनो ओ मुलाम्फाफोर दंबावो जेरै बुंनो थाङोब्ला ओ गोदोनि दिनफोरावहाय ओ सासे गुबुन मानसिनि खोथा बाथ्रा बा खबरफोर लानोमोनब्ला बेबायदिनो लाइजाम लिरना हरनाय जायोमोन नाथाय जेब्लानि फ्राय बे इन्टारनेटा जादों बे समनिफ्रायनो गोबां बेबायदि सुबिदाबो जा बाय आरोना जेरै जोङो गुबुन सासे मानसिनि खबरफोरखौ लानोब्ला मोनसे वाटसपाव एस एम एस बा टेक्सट हरनानै बा जुदि रायज्लायनो लुगैयोबा खनसे खनसे कल हरनानैनो बेबायदि बाथ्राफोरखौहाय रायज्लायनो हायो आरो खबरफोर लानो हायो आरो जुदि मोखांजों मोखां बेबायदि रायज्लायनो लुुबैदोंब्लाबो बिदिनो दानिया गोबां सुबिदा दं जेरै वाटसएपाव भिडिअ कल खालामनानै बेबायदि रायज्लाय जायो आरो बुंनो थाङोबा बेल नङा ना नाथाय आरो दंबावो गोबां जेरै ओ थाखा फैसाफोर बेबायदि हरनोब्लाबो गोदो बेंकआव थांनानै मोनसे बेंकनिफ्राय मोनसे बेंकआव बेबायदि ट्रान्सफार खालामनांगौमोन नाथाय दायो इन्टारनेटनि मुगा इन्टारनेटनि मुगाखाय दायो जानबुङावनो बेबायदि ओ गुगोल पे फन पेफोर बाहायनानै थाखा रां फैसाखौ दाबसे जायगानिफ्राय मोनसे बेंकआव बेबायदि ट्रान्सफार खालामनो हायो आरो बुंनो थांबावोब्ला बेबायदिनो गोबां मुलाम्फाफोर दं जेरै ओ हाथाय बाजारफोराव गोदो थांनानै गाननाय जोमनाय जि जोम बा मैगं थाइगंफोरखौहाय बायनो थांनो गोनां जायोमोन नाथाय आथिखालनि बे मुगायाव जोङो न'आव जिरायनानैनो गोसोबादि नां नांगौ बुस्थुफोरखौ मोनजोबो जेरै ओ फ्लिपकार्ड बा अनलाइन सपिं एपफोराव जोङो गावनि ओ मोजां मोननाय बा पसन जानाय बेबायदि जि जोमफोरखौहाय ओ नायनानै अरदार खालामनानै बेखौ नआवनो जिरायनानै दि हम दिडलिभारि मोननो हायो आरो जानाय लों नाय बा बेबादिनो मैगं थाइगंनि बेलायावबो बेबादिनो दाना ओ सुबिदाफोर फैबाय बेबायदिनो हम डेलिभारिनि ओ आरो मुलामफाफोरखौथ आरो गोब गोबां दंबावो बुंनो थाङोब्ला नाथाय दा खहानि फारसे थांनि आङो खहा होनोब्ला सासे सु सुबुङा बाहायनो रोङाब्लानो गोबां बेबायदि खहाफोर जायो आरोना बिदि गोबां खहाफोर जानायफोरखौ नुनो मोनदों ओ इन्टारनेट बे इन्टारनेटआ सासे फरायसानि जिबनाव माबायदि खहा खालामनो हायो आं बेखौ एसे गुवारै फोरमायनानै होनो ओ इन्टारनेटआ फरायसानि जिबनाव माबोरै खहा खालामदों बुङोब्ला दानि मुगा मुगायाव गथफोरा फरायसाफोरा बांसिन इन्टारनेटावहाय बेबायदिनो मबाइल गेमस इउटुबाव रिल स्क्रल खालामनाय इन्स्टाव रिल्स स्क्रल खालामनाय बेबायदि खालामनानै गावनि बेसेन गोसा समखौहाय ओरैनो बे बेबायदि हेंगारगासिनो दङ आरो बेल नङा नाथाय ओ बेफोरबायदि इन्टारनेटाव गेम गेलेया लासिनो बिथांमोना जुदि गावनि बेसेन गोसा समखौहाय मोजां सोलोंथाइ बा गुबुन मोनसे मोजां खामानियाव होनायमोनब्ला बिथांमोना गोबां बेबायदिनो ओ रोंनो हाबावगौमोन रोंनो हाबावगौमोन आरो मोजां फारसे लामाथिं आगान सुरलांनायखौ नुनो हागौमोन होननानै आं सानो
औ
बेल नङा नाथाय आरो गोबां दङ जेरै दायो दानि गोदान मुगानि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्राबो इन्सटाग्रामनि ट्रेन्दिं बायदि बेबायदिनो ओ वाटसएपावहाय ओ वाटसएप बा इन्सटाग्राम बेबायदिनो स्टेटासफोरावहाय ट्रेन्दिं बायदिनो ओ बेबायदि रिल्सफोर बानायनायफोरखौ नुनो मोनो जि समावहाय सासे सेंग्रा बा सिख्लाया गावनि ओ जिउ दानायाव फरायनायाव बे बायदि गोसोफोरखौ होनांगौ बेखौ नागारनानै ससिएल मि डियायाव बांसिन गोसो होनायखौ जोङो नुनो थाङो। बियो मोनसे जोबोद ओम ओ गिदिर खहा होननानै बुंजायो बुंनो थाङोब्ला। नाथाय बेल' नङा ना इन्टारनेट नि दारै जायखौ जोङो मोजाङै बाहायालासिनो गोबां सुबुंफोरा बेबायदिनो जानबुंआवहाय बांसिन नायनानै इन्टारनेट बांसिन सालायनानै गावनि मेगननि ओ नुनो हानाय गोहोफोरखौ खोमानो गोनां जादों आरो बेबायदिनो उन्दै बैसोआवनो गोबां सुबुंफोरखौ जोङो साथब लानायफोरखौहाय नुनो मोनदों। बेनिखायनो आं सानो इन्टारनेटआ गुबुन फारसेथिं गोबां बेबायदिनो खहा लाबोयो होननानै। ओ खहा खहा लाबोब्लाबो ओ खहानिख्रुइ जोंनि मुलाम्फाया बांसिन होननानै आं सानो मानोना बे इन्टारनेटआ मदार्न जोंनि बे जुगावहाय जोंनि सुबुं माहारिनि जिउ खुंनायखौ गोबां गोरलै खालामनानै होबाय।
औ नंगौ
ओ नोंथाङा दायो इन्टारनेटनि बागै माबाफोर बुंनो सानदों ना?
औ आ खोम इन्टारनेटनि बागै नों थाङा दि आंबाय बिनि थाखाय आं जोबोद मोजां मोनदों ओ आरो नोंथाङाबोदि आंनाव इन्टारनेटनि बागैदि सोंहरदों बेखौबो आं खोब मोजां मोनदों ओ मानोना आंबो नोंथांनो जिखिनि औ रोंगौथि बेखौ आं नोंथांनो फोरमाय हर रो आरो नों थाङाबोदि ओ बेखौ खोनासंगोन होननानै आं मिजिंथियो। ओ दा ओ जोंनि रायलायनायाथ' दा इन्टारनेटनि नङा होमबा? आंबो दा फंनैसो इन्टारनेटनि बागैनो बुंनोसै नोंगौ गासैबो बुंनाय बा थ्राफोरा नोंनिया सैथो गोजा ओ गोदो जों मानो गासैबो मानो होनोब्ला जों मानो इन्टारनेटजों इन्टारनेटनि जुग नङामोन दा मानो इन्टारनेटनि जुग फैनाय लोगो लोगो जों गासै बो सोलायलांजोबदों। ओ जेराव जों गोदो माने माबा मोनसे रादाब बायदिसिना मिथिनोब्लाबो जों माने रेडिय' बायदिसिनाफोरावसो जों जों खोनासं दा इन्टारनेट जुग फैनाय लोगो लोगो जोंहा इन्टारनेट जुग फैनाय लोगो लोगो जोंहा मानो होनबा ओ टि भि बायदिसिनाफोराव जों गासैबो जोंनि ओ रादाब बड'लेण्ड ओ बुब्लि रादाब बे फोरबायदिखौ जों मिथिनो मोनो। ओ ससियेल मिडियायाव मा जादों मा जायाखै जों फार्टनि जायो ओ बि दिनो ओ फेसबुक गैयामोन फेस गोबां माने खहा जानाय जायैफोरखौ जोङो मिथिना मोननाय जायो। गोदो मानो जोङो होमबा बिफोर बेबायदि गैया गंसे ओरैनो रेडिअ' थायोमोन जोंनियाव जों बेयावनो खोनासंनांगौ जायोमोन ज'यैनो ओ न'खरनि फेमिलि ज' जानानै जों खोनासंनांगौ जा जायोमोन दानिया मानो होमबा इन्टरनेट जुग फैनाय लोगो लोगो जों गावबा गाव गावनि मबाइलावबो नायनो हायो, इउ तुब बायदिसिनाफोराव।
अ नंगौ नोंथां बुंनाय खोथाया थारैनो सैथो।
ओ जानाय लोंनायफोरखौबो जोङो न' बायदि मा ओ अर्डार खालामनानै बिहरनो हायो, जानाय लोंनाय यो औ जेरै जमे ट' दङ ओ
औ
बिदिनो सुइगि दङ बेफोराव जो जोङो माने पिज्जा बायदि दिसिनानो मांगायनानै जानो हायो गोबां सुबिदा होदों।
औ नंगौ। ओ नोंथां बुंनाय खोथ थाया थारैनो थार आरो सैथो, मानो बुङोब्ला नोंथाङा जेरै फोरमायलांबाय ओ इन्टरनेटनि बे गोदान मुगायावहाय जोङो न'आव जिरायनानैनो टि भि ब्रा बेबायदि दिनो ससियेल मेडियायावनो जोंनि बे हादोराव बा जोंनि ओनसोलाव माफोर जालांदों मा बेबायदिनो खौरांफोर फैदों बेखौ जोङो ओ न'आव जिरायनानैनो गासै खौरांफोरखौबो मोनथिनो हायो दा
औ
मिलायनाय थ्रुयैनो बेबायदि गोबां बाथ्राफोरखौ मिथिनो हायो जोंनि खाथिनि हादोर आरो हादोर हालायाव मा दावहा जा जादों बेफोरखौबो मिथिनो हायो, नुसुं बेबायदिनो ओनसोलारियाव मा ओनसोलाव माबायदि ओ जेंना जेंसि सि जागासिनो बेफोर गासैखौबो जोङो इन्टारनेटनि थ्रुयैनो मोनथिनो हायो। ओ नोंगौ नोंथां बुंनाय खोथाया थारैनो थार आरो सैथो नोंथाङा जेरै बुंखाबाय जों दायो जानो गोसो जाब्लाबो न'आवनो अर्डार खालामनो थायो रेस्टुरेन्टफोराव थांनांला। बेबो थारैनो सार आरो सैथो खोथा। दानि मुगाव नायनो थाङोब्ला बांसिनानो इन्टारनेटजों सोलिनाय आरो इन्टारनेटआ जोंनि ओ सुबुं माहारिनि जिउखौहाय गोरलै खालामफिननायखौ नुनो हादों आरोना।
औ नंगौ। सैथो गासिबो नोंथांनि बुंनायखिनिया। औ दा जोंनि ओ इन्टारनेटनि बागै सावरायदोंमोन बेयो खोब मोजां दा नोंथांनिफ्रायबो आं ओ गोबां ओ मिथिनानै मोनबाय ओ दानिया जों जोंनि बे ओ रायलायनाय हाबाफारिखौ जों बेखिनियावनो ओ दोनथ'गोन। खौ आं सानबाय।
औ नोंगौ नोंथांजों रायज्लायनानै आंबो बेबायदि गोबां बाथ्राफोरखौ सोलोंनो हाबाय। नोंथांजों रायज्लायनानै बेबायदि गोजोननाय मोनबाय हामबायसै।
गोजोन